हेलौ औ खोनादों नोंथां।
दे होमबा नोंथां जोङो ओ गावबा गावनि स्नै दिनाव मा मा खालामनानै सानाव मा मा खालामना थानानै मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै फोरमायलाय? नोंसिना मा होनो नोंथां?
औ नोंथाङा फोरमायग्रोना
औ औ दे होमबा आङो सानसेयाव मा मा खालामो मोनाजासिमाव नोंथांनो बेखौ फोरमाय से होमबा गिबियावनो आङो फुंबिलिनिफ्राय फोरमायग्रोनिसै ओ फुंबिलिनि आङो बा बाजि जिआव सिखारो नोंथां सिखारखांनायनि उनाव आङो ओ मोखां सुयो मोखां सुखांनायनि उनाव आङो आंनि हाथाइखौ साफा खालामो बिनि उनाव आङो ओ दसे सम दै एबा बिदि लोंना लानानै आङो उनाव ओ फोथार फारसे फोथार फारसे थांनानै आङो गावनि देहाफोर खौ गोग्गो खालामनो थाखाय आङो माखासे ओ एक्सेसाइसफोर खालामहैयो नोंथां। ओ बेजों लोगोसे आङो बेयाव एक्सासाइस खालामखांनायनि उनाव फैनानै आङो न'आव फैनानै ओ दुगैखांनानै आङो माखासे ओ ओ जो जाग्रा आदार जायो जाखांनायनि उनाव आङो नोंथां दसे बिजाब फरायो बिजाब फरायखांनायनि उनाव आङो बिदिनो ओ बिमा-बिफाफोरखौ माबा एसे सहाय होयो जेरै मोसौ मोसा ओ दाउ-अमा बोरमा बेफोरखौ आङो खाहायो खाहैखांनायनि उनाव आङो जेब्ला खाखां खनानै फैयो अब्ला आङो ओ बिमा संनाय जेबा ओंखाम बेखौ जानानै आङो फरायसालियाव थांनो थियारि जायो आरो नोंथां। दुगैखां-लोबथां आङो थियारि जानानै आङो जेब्ला फरायसालियाव थाङो होयबा फरायसालियाव आङो थाङ थांनानै बिदिनो फोरोंगिरिफोरजों मोजां सावरायलायहैयो बिदिनो ओ फोरोंगिरिफोरनिफ्राय आङो मोजां-मोजां बाथ्रा सोलोंहैयो बिदिनो गियानस गियान आरजिहैयो आरो नोंथां बिदिनो माखासे जेरै ओ बिजाबफोर नोंनि फरायनांगौनि आयदा बेफोरखौ आङो सोलोंनानै लाना फैयो। बेजोंनो लोगोसे आङो ओ माखासे लाइ ओ लाइब्रिफ्रावबो हाबनानै आङो माखासे मोजां बिदिनो खन्थाइ सल' सल'मा बेफोरखौबो आङो फरायो नोंथां ओ बेखौ फरायखांनानै आङो जेब्ला आंनि फरायसालिया औ। गनायनि सुथि जाबाय अब्ला आङो ओ न'आव फैनानै गिबियावनो आङो ओ आंनि बे कलेजफोरनि ड्रेस एबा फरायसालिनि ड्रेसफोरखौ आङो खुनानै आङो गावखौ ओ साफा खालामो बिनि उनाव आङो जामुं जानानै आङो दसे सम बिदिनो जिरायनानै बिमा बिफाजों सावरायो। सावरायखांनायनि उनाव आङो दसे थानानै आङो आरो माखासे ओ इदिनो सल' एबा दहाय फोरोंगिरिया मा फोरोंदोंमोन फरायसालियाव बेफोरनि सोमोन्दै आङो एसे औ
एसे बिजाबफोरखौ नायफिनबावो बिनि उनाव आङो जेब्ला आङो आंनि समा जायो अब्ला आङो फोथार फारसे थांनानै आङो आरो लोगोफोरजों गेलेहैयो । गेलेनानै आङो ओ न'आव फैबोला आरो माखासे फैखांनायनि उनाव बिमा बिफाखौ आरो सहाइ होबावो जेरै मोसौ मोसा लायो। बिनि उनाव ओ बिमाजों बिदिनो माखासे जेरै दाउ, अमाफोर आदार होनायफ्राव हेफाजाब होफायो बेनि उनाव आङो दुगैखां लोबस्रां ।
बिनि उनाव आं दुगैस्रां-लोबस्रां जेब्ला आंनि बे फरायसालियाव फोरोंगिरिया फोरोंनाय बेफोरनि आयदाफोरखौ आङो मोजाङै दसे सम फरायो बिनि फरायखांनायनि उनाव आङो ओ जेब्ला बिमाया जानो लेंहरो अब्ला जाहोयो जाखांनायनि उनाव आङो बिमा बिफाजों बिदिनो ओ बिदिनो गय जानानै एबा माबा मोनसे बेसाद बिदिनो जाखांनायनि उनावथ' माबा मोनसे बेसाद जानो लुुबैना बेखौ जानानै आं मोजां बिमा-बिफाजों दसे सम सावरायनायनि उनाव आङो ओं गावनि रुम फारसे एबा खथायाव फैफिननानै आंनि माखासे फोरोंगिरिया फोरोंनाय बेफोरखौ आङो बेसे एसे नायबिजिरबावो बिनि उनाव आङो
ओ आं नोंथांनाव माबा सोंनो नोंथाङा मा होनो फरायसालियाव ना फोरोंगिरिफोरखौ माबायदि जाजानो लुबैयो माने?
औ फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरखौ आंनि बादै फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरखौ ओ जाहाथे फरायसाफोरा जेरै जेब्ला ओ माखासे मिथियै मिथियै सोंथिफोरखौ सोंगोन ना एबा बे बेफोरखौ आङो फोरैबो फरायसाफोरनो गुवारै गोरलै राहायै फोरमायना होजानो लुुबैयो आरो फरायसाफोरजों मोजां। सोमोन्दोखौ थाजानो लुबैयो जेरै रायज्लायनायनि होन रायज्लायनाया मायानो होन एबा। नुबोलानो फरायसाजों एबा फोरोंगिरिजों रायज्लायनाय एबा फरायसाखौ अननाय देखाय। देखायनाय बेबादि जानो लुबैयो आरो जेब्ला मोनथियै बाथ्राफोरखौ फोरोंगिरिनाव सोङोब्ला फोरों--। गिरिया बेखौ ओ। गोरलैयैनो गावनि फरायसाखौ फोरमायजानो लुुगो। फोरमायनानै होजानो लुबैयो आरो फरायसानो बेबायदिनो आरो बेबायदिनो आङो। फैखांनायनि उनाव दसे सम बिदिनो। फरायफिननायनि उनाव आङो उन्दुयो उन्दुनायनि उनाव आं बिदिनो सिखारो आरो बेबायदिनो आंङो ओरैनो थानाय समफ्राव बिदिनो। नो मेथाइ खननो इदिनो।
औ नोंथाङा मा होनो औ नोंथाङा मा गेलेनो। थ' मोजां मोनोना नोंथाङा गेलेयोना गेलेया गेलेयोना?
गेलेयो नोंथां जेरै जोलुर थाबाय माखासे खारनाय बारनाय थाबाय नोंथां औ।
माने फरायनायजों लोगोसे। फरायनानैल' जाया नालाय माने फरायनायजों लोगोसे माने माखासे देहानि। थाखाय माने नोंनि देहाखौहाय गोख्रोङै लाखिनो था--। खाय माने एक्सारसाइसफोर खालामनांगौ ओमफ्राय मा होनो ओ। नोंथाङा माने गेलेनांगौबो आरो। ना मानो होमबा जोंना दानि दिनावहाय माने सावस्रिफ्रा जोंना मो-। जाङै ओ थाला नालाय। जेन' सिगांहाय जोंना आबौ आबैमोननि समावहाय जेरैबायदि ओ गोबाव। जोरनानै थायोमोन मानो होनबा जोंना बोथोरा सोलायगासिनो मा ने जोङो बेबायदिनो जानाय लोंनायनि गेजेरजों बा। बा आबहावानि गेजेरजों बा बारहावानि गेजेरजों गोबां। सोलायनायखौ जोङो मोनबोबाय थ' गोदोनि दिनाव। आबै आबौमोना बिदिनो गोलाव गोलाव लामाफोरबो थाबायोमोन नालाय ओमफाय। खामानिफोरखौबो बिसोरो बिराद मावोमोन आरोना जोङो दायो ओरैनो था। नाय माने जिरनानै बांसिन जानाय माने। ने आराम आराम जानाय थानाय गारि सा सा। बिदिनो हान्थिनायफोरखौहायो जोङो नुनो मोनसै आरोना? दा बेनि थाखायनो औ गोदोनि बायदि गैला माने दानि। दिनावहाय नायोबा जोङो माने जेसेबांनाखि आबौ आबैमोना। सिगां ओ ओ सेजौनिबो बारा जोरोमोन आरोना। नाथाय बेफोरबायदि जोरनाय। नाया माने दायो बेफोरबायदि जोरनायखौ नुनो मोनला। आरोना माने दाथ' बाजि दजि ओ बिदिल'। इखौ नुनो मोनसै आरोना दा बेफोरो जोंनि बै जानाय लोंनायजोंबो। जायो बांसिनानो मानो होनबा जोङो ओ मावनानै दांनानै। बारा जानायखौ नुनो मोनला नालाय। जेरै न'आवनो बानायनानै सं जानाय बेखौहाय। नुनो मोन बिनि थाखायबो जेनबा जोंनि हा हासार गोनां बे रासायनारि हासारजोंहाय बानायनाय। ओ मैगं थाइगं। फोरखौ जानायनि गेजेरजोंबो जोङो बेफोरो माने जानो हमो आरोना माने जोंनि देहाफोरा गाज्रि जानो हमो जेरैहाय जोङो बे। ओ ओ बेमार आजाराव गोलैनाङो जेरै जों बेनि गेजेरजोंनो जों। ङो हस्पिटालफ्राव थांनानै गोबां रां। फोर गारहैनांगौ जायो आरोना नोंथां। थां बेखायनो जोङो जोंनि देहाखौहाय माने मोजाङैहाय। साखोन सिखोनै लाखिनाया मोजां बेजों लोगोसे एक्सारसाइस बो खालामनाया मोजां आरो ना जेन ओ जोंनि देहाफ्रा मोजाङैहाय थायो। आरो फरायनायनि गेजेरजों ओ नों थाङा बेखौबो मिनथिनो हायो जे
औ।
जोंनि देहायाव जेन'बा जोंनो मा मा फिथाइ सामथाइफोर जानांगौ बा जोङो माबायदि ओ मा खौ जायोबा जोंनि देहायाव मा जागोन अबेया गाज्रि अबेया मो मोजां बेफोरनि थाखायबो नोंथाङा गियानखौ मोनो आरो ना। आरो बेल' नङा माने माखासे गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगानि नि जेन'बा गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जिउ खौरां बेखौ बे फोरखौबोथ' मोनथिनो मोनो औ बेनि सोमोन्दै ओ मोजाङैनो मोनथिनो मोनो आरो बिसोरनि गियानफोरखौहाय जेन'बा बि बिसोरनि जिउ खौरांफोरखौ फरायनानै नों थाङा जेनेबा ओ बिसोरबायदि उन उन बिसोरखौ होसोलांनो हायो आरो ना औ दा बेखौल' नङा ओ माने ओ फरायनायावबो माने गोसो होनांगौ आरो थांखिखौ मोननो नाजानां गौ आरो ना ओ जेन'बा आरो बेदिनो जोंनि देहाफोरखौ जेन'बा जोङो मोनसे औ जोथोन लानांगौ जेने गो जौ जायगायाव थांनो बा गोजौ जायगायाव जुदि नोङो माबाफोर थांखि लानानै हान्थि लांदोंबा नोङो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंना सिगाङावनो फैग्रोगोन जाहैबाय मानि नोंनि देहाखौ जोथोन लानाय आरो ना माने जुदि नोंनि देहायानो थिग नङा बा नोङो जेरावबो माने ओ गोसो होनो हानाय नङा आरो ना माने ओआ ज'नाय नङा आ रो ना मानो होनबा नोंथाङा बेमाराव थायोबा नोंना बोरैहाय फरायनो गोसो जा गोन मा बा नोंनि थांखिखौ मोननो नोंथाङा बोरै नाजागोन बेखौहाय माने सानहरनांगौ आरो ना नोंथां। माने एसे थाल लानानै हाय‌ माबानांगौ आरो ना ओ जानाय लोंनाय बा गासैबो गियान फोरावनो होन माने बेखौ नोजोर होनांगौ आरो नोंथां। दा औ नोंथाङा ओरैनो उम ओ बेफोरबायदि जेन'बा ओ जोंनि थ' बिदिनो ओ न'फ्रावहाय बारि बागानफ्राव मैगंफोर गायो ना जे जोंनि देहाखौ मोजाङै था लाखिनो थाखाय। दा बेफोरनि गेजेराव माबाफोर मैगं गायफेरबाय नामा?
गायबाय नोंथां जों ओ जोंनि जेरै आङो बिमा बिफा गायनायावनो हेफाजाब हो बाय नोंथां जेरै जोंहा ओ बेबायदि थाजा मै गं जेब्ला जेबो बिजाननु एबा मुलि गैफायै जेरै जोंहानो नख न'आव गायखायो जेरै सबाय बिमा थाबाय आरो खांख्रिखला थाबाय, पटल थाबाय, थारुन थाबाय, आलु थाबाय आरो बिदिनो गोखा फि थाइ थाबाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मैगं आरो जोगोनार थाबाय आरो खुमब्रा थाबाय बेफोरनो बायदि बायदि रोखोमनि मैगं गायो आरो नोंथां। जेरै जों नोंथां नोंथाङाबो आरामै आंनि सिगाङाव फोरमायना होबाय जेरै जोङो फरायनायनि अनगायै जेरै ओ एक्सारसाइस एबा माखासे सल' फरायोबा माबायदि गियान आरजिनो हायो आरो बेजोंनो जों बुं मोनथियो दि नोंथां जेरै जोङो फरायनायनि अनगायैबो आरोबाव बिदिनो माखासे बिजाब आरो रंजायोब्ला जेब्ला जोंनि माखासे ओ गुबुन गुबुन गावनि फरायनायनि बिजाबनि अनगायै जों गुबुन बिजाब फरायदेरोबा जों माखासे गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हागौ। नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जों एक्सारसाइसफोर खालामोब्ला जेब्ला जोंनि माखासे गाज्रि साननाय एबा गाज्रि माबाफ्रा जोंनिफ्राय बारा साबफानो हाया जायो गोजानाव थायो जेरै माखासे दानि आथिखालाव लाइमोनफोरखौ नायोब्ला जों गोबां निसा बेसादफोरजों गोदोयो जेरै जों बिनिखायनो बारग'नो थाखाय जों माखासे एक्सारसाइसफोर खालामनांगौ। दङ नोंथां
आ नंगौ
औ आरो माखासे जेरै लिरनाय फरायनायाव जोङो बिदिनो एक्सारसाइसफोर एबा जोलुरफोर गेलेयोब्ला जोङो माखासे साननायफ्रा मोजां जायो आरो। फरायनायफ्राव जों गोसो होनो हासिनो बिदिनो जों समाजनि मोजां खामानि समाजनि मोजां सुबुं जानो हायो आरो नोंथां बिजोंनो जों मोजां माबायोब्ला आरो नोंथाङा ओरैनो मा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओरैनोथ' जोङो जेन'बा बिदिनो ओरैनो थानायावथ' जोङो बिदिनो थायो आरो गेलेयो आरोना बिदिनो आरो औ एक्सारसाइसबो खालामो दा जोंना टाइमानो जानानै फैबाय नोंथां दोनथ'नोसै।
औ औ नोंथां दे।